औ हेल' औ आगै दे।
नोंथांआ आंनि सायाव माबाफोर कुइसन खालामबा फोरबानि बागै सोलाय।
फोररबोनि बागै?
औ मागो फोरबोखौनो लादो।
मागो फोरबोनि आखायाव आगैया फंनैसो बुंनाय मागो फोरबोखौहाय माबायदि फालिनाय जायो।
जोंनिख ना?
जोंनि बे ओनसोलावनो जोंनि जोंनि बे आसाम हादोरावनो माबायदिहाय फालियो बैसागु मागो। फोरबोखौ
मागोआ जोंनि मोनसे ओ बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओम गोनांथार फोरबो मानो होनबा जों मागोआव गासैबो मागोआव ओम फिथा फिथा बायदिसिना बायदि रोखोमनि फिथाबो सावनाय जायो आरो जोङो बे मागो गोआवनो जोङो लोगोफोरजों लोगोफोर बेरायलायोबो नोंथाङा मागोनि सायाव बुंलायफावनैसो
औ मागोखौहाय जोङो मागोनि फिथाखौथ' जोंनि ओनसोलाव गुबुन ओनसोलफोराव माबायदि बेखौ मिथिला जोंनि ओनसोलाव मागोनि दमासिनि सानसे सिगांनोहाय फिथा बे फिथाखौ सौनानैहाय ओ सावनानै दोनो माने से मागोनि से थारिखावहाय फिथा सावनो मोना होननाय मोनसे नेम होनाय दङ। जोंनि ओनसोलावहाय। खौ खावना दोननानैहाय सेथि सानावहाय जों आजै आजौनोबो फिथा खौ बावयो। लोगोसेनो जों दमास जि मागोनि दमासियावहाय जोङो भेलागुरु सावो बे ओ भेलागुरुहाय ओ रायजोनि थानसालिफोरावबो बानायो खायफाया लोगो नांनानै बानायो खायफाया न'खरावबो बानायनानै भेला गुरु खौ सावनानै ओ फुं समावहाय। ओ मोनसे समाजनि फोथायनाय नेमखान्थि बादियैहाय बेयाव अर आखाइ हांलायो आरो ना गोजांनायखौ खारहैयो फुंनि समाव बिदिनो मागो दमासि जवहाय आलासि दसि दुमसि जाज्लायनाय ओमाय मा मा ओ आरबनाव सोंनि मागोआवहाय मा मा फिथा खावनाय जायो।
जोंनिखै नोंथाङा बिदिबा खोनासंदो जोंनिखैथ' मागोआव ओ बे फिथाखौ फार्स्टआवहाय माइरंखौ सोमनानै दैयाव सोमनानै दोननानै सुखांनानै दिंखि एबा उवालाव गोदो गोदायनिफ्रायनो देनानै गुन्दै बानायनानै बेखौ बानायनाय जायो फिथाइआ फिथाइया गोबां रोखोमनि थायो एन्थाब फिथा थावनि सिथाव लादु ओ बर'फोरनि मिथिनाय फिथा लावदुम हुखुमा बेफोर थि सावनाय जायो आरो जों बे मागो फोरबोखौनो लोब्बा लाखिनानै बेलागुर सावनाय जायो बे बेलागुर सावनायाव जों फोथायनानै लायो जे खोमसि खोमसिनो दुगैनानै जों बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो बे भेलागुराव जों ओ अर सायनाय जायो आरो गासैबो बे भेलागुरखौ बे जोंनि हादोरावनो बर'फोरा भेलागुर सावनायखौ फालियो आरो मागो फोरबोखौबो मानिनानै लायो मागोआ जोंनि थाखाय जोबोद ओ रंजाथाव एबा गोसो बोनो हाथाव मोनसे फोरबो जों मागोखौ बुहुम बुहुमनाङैनो गासैबो बर'फोरानो मागोखौ फालिनाय जायो मागोआ जोंनि मोनसे ओ जोबोद गोनांथार फोरबो मागोआव जों बायदि रोखोमनि फिथा मोनजायो आरो बे मागोआव जों ओ लोगोफोरखौबो फिथा जानलाबो आरो खाथि खालायावबो जों जानो थाङो आरो आलासि दुमसि फैनाय जायो मागोखौ जों बेबायदिनो फालियो नोंसोरनिथिं?
ओ जोंनि थिबो बे बायदिनो फालिनाय जायो। बे मागो दमासिखौहाय मागो दमासियाव आलासि दुसिफोरखौ लिंहरो बिदिनो ज' ज' बेसिनावबो लिंबा आरो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरोना।
ओ नोंथाङा ओ मागोखौ जोंनि थाखाय माबायदि होननानै सान सानो?
मागोखौथ' जोंनि मोनसे बोथोरजों आरो आबादजों लोब्बा थानाय होननानो बुंनांगोन।
औ। दे नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर कुइसन खालामनोबा कुइसन खालामजागोन।
औ खालामगोन ओम मागोनि बागै एसे बुंबावदोनि। ओ आबाद गाहाय हिसाबैहाय जोङो बे खस्थ' दुखु दाहा मावनानै मोननाय आबादखौ जोङो मागोआवहाय रंजा खुसियै ओंखाम जायो, ओमफ्राय जोमाय संनानैहाय जोङो ओ माइब्रानि जोमाय संनानै जायो जोबोर बयबो रंजा खुसियैनो आरो बायदिसिना रोखोमनि फिथा बानायनानै जोङो रंजा खुसिय जानाय जायो आरोना। ओ फोरबो होननानै बुङो ब्ला जोङो मागोखौनो बुंनो हायो ओ जोंनि बे ओनसोलफोरावहाय मागो फोरबोजों लोगोसे गोबां फोरबोबो थाफायो जेरैहाय बैसागु फोरबो ओ बेजोंहाय माइ गोरलैनि फोरबो बायदिसिना दोङो आरोना। नोंथाङा बैसागो फोरबोनिबो एसे से फोरमायना होदो नामा।
अ जागोन बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ गोनांथार फोरबो होननानैनो साननानै लाजायो। बुहुमनाङैनो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो जों बे बैसागुआव ओ गासैबो रंजा बाजायै मोसा थिङो खाथि खाला खाथि खाला आरो बु ओनसोल नाङैनो खाथि खालानि ओ दाब दाब जायगायाव थांनानै जों न'खर न'खर हामनानै मागिनाय जायो। बे बैसागुआव जों ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजायो आरो जों जोंनिथिंथ' सिख्ला फोर औ लाइमोन फोर हौसाफोर हिनजावसाफोर जों रंजायो बे बैसागु मोसा रंजानायाव जों ओ देलाय मालाय थाङो गोमो गाबनि दख'ना गानो ओ फास्राखौ जों गोजा गाबनि लायो आरो ओ गस्ला खौबो जों गोजा गाबनि गानो। बैसागोआ जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद रंजाथावना फोरबो। बैसागुआव जोओम बैसागुआव जों बिदिनो मागिनाय जायो आरो बै बे जों बैसागु मोसानो थाखाय खुगाजोंनो ओ गोदोनिफ्रायनो सल' खनबोनानै खुगा मेथाइ खननानै जों मोसाबोनो हुदिया दङ आरो दासिमबो सोलिबाय दोङो। बैसागुआथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोरबो बैसागुआव जों बैसागुआव जों बायदिसिना दामजु लानानै ओंखारनाय जायो।
बिदिनो जोङो बैसागु बोथोरावहाय औ बैसागो बोथोराव गासैबो ओ गोजाम बोसोराव नांज्लायब्लाबो दुखु दाहा मोन ब्लाबो गासैखौबो गारनानै रंजायो आरो ना जोङो।
अ जों दुखु दाहाखौ बारहोनो थाखाय खाय ओं। ओ आरो जोंनिथिं बे जोंनियावल नङा गासैनो बो जाय जाय बरफ्रा गोदोनिफ्राय बैसागो फालियो आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङो जे जों बैसागुआव मोन ओ एक्स सातथा मैगं थाइगं जायोब्ला जोंना बेमार आजारा जेन साफादेरा सोमजिया होनना फोथायनाय दोङो। थिग बेबादिनो गोदोनि बायदिनो जों दासिमहालागै मैगं गोखा गोखै जानाय नेमफोरखौ फालिबोयो। आरो जायो हेलौ हेलौ ओ बैसागो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार नोंथाङा बैसागोनि बागै ओ माबायदि गोनांथार बेखौ फोरमायथिना होबानो जाबाय।
बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार ओ बेयो जोंनि सुबुं माहारिजों ओ मोनसे सोमोन्दो गोनां ओ जेराव जोंङो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो बे आबै बुरै आबौ बोराय मैनि रंजाखांनानै गोसो गोन माने गाव बुरैबाबो बोरायबाबो सेंग्रा बायदि मोनफिनलायो माने बे ओ बैसागो बो बिनि गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनाय समाव जोबोर गुसु बोथोराबो समायना जायो नालाय बेनिखायनो गोसोबो जोबोर समायना जायो आरो जोबोर गोजोननाय मोनो बे समावहाय ओ बै बैसागु बोथोराव मा मा दामजु लानानै रंजानाय जायो आगैयाव एसे फोरमायना होनाय
खोनायाखै।
बैसागु बोथोराव मा मा दामजुफोर लानानै रंजानाय जायो एसे फोरमायना होदो
ओ खाम जथा सिफुं जों बे बुहुम गासैयावबो जों मोसानाय जायो बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोरबो होनना जों साननानै लायो। आरो बे बैसागो बोथोरावनो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो ओ दाउखौ आरो बिजों लोगोसे दंफां लाइफांनि बिलाइफोरा नायनो समायना सोमखोर गाबनि जायो बेनिखायनो जों बे बैसागु बोथोराव गोसोफोरखौबो मोजां मोजां मोनो आरो बै मान्दार बिबारफोराबो बैसागो बोथोराव बारो ओ बे बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोबा फिसाजोनि सिगां लाइफांफोर बिलाइफोरा स जेब्ला बैसाग बोथोर बिफां लाइफांफोरनियाव गोथां गोरलै बिलाइ खलि थामायना बिथबो ओंखारो बिनि थाखाय जों जोबोद गोनांथार नोंथाङा बैसागोनि सायाव आरो माबा फोरमायनो सानबाव दं फोरमायनो हागोन
औ आं बैसागु बोथोराव ओ बेखौनो साबसिन मोनो जे जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों गासैबो सुबुं माहारि जोंनि बर सुबुं माहारिफोरानो ओ गावनि जोंनि हारिनि ओ गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइखौ रोजाबनानै जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरखौ दाम नानो रंजानायखौनो साबसिन मोनो जोंनि ओ केसेट आरो साउन बक्स दामनानै मोसानाय आरो जों खुगाजों खननानैहाय ओ दामजु दामनानै मोसानायजोंहाय जोबोर गाननाय जोमनायजोंहाय समायसारनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंथां आंखौ माबाफोर अ मोनसे सों समाबो जाबाय ओंखायनो मोनसे कुइसन सोंबावनो हागोन नोंथाङा आंनि सायाव
बैसागो फोरबो आरो मागो फोरबो बे मोननैनि बागै सावरायबाय जोङो आरो जों लोगोसे जोंनि समाजजों नांजाबनानै थानाय आरो जायखिजाया मोनसे फोरबोनि सायाव एसे बुंनाय काति फोरबोबाबो जागोन
अ बे बे खाथि फोरबोआ जाबाय जेन जोङो ओ माइ गायखांनानै माइआ ओ फिथाइ थाइजेननाय समाव जों दुब्लियाव थांनानै ओ साथि खाला बायदिसिना लगायनाय जायो आरो बेयाव जोङो ओम जेन माइफोरखौ जालां थाङा बेनि थाखाय ओ जों खुलुमो माइ दुब्लियाव थांनानै जोङो बुद आरि फिथाइ सामथाइ लानानै जों फालिनाय जायो बे काति फोरबोखौ
औ बुं
होमबा जोंनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ दे औ दे